औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा बेस स्थ' गैया दां?
बेस्थ' आं गैथ'वा नोंथां दा आं फ्रि दं।
नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथाङा सावरायजागोन।
औ दा नोंथाङा ओरैनो मा खालामबायदों?
आं दा खामसालियाव जिरायना दं नोंथां
अ फुंनि ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथाङा
औ फुंनि ओंखाम जाखांबाय नोंथां आं
मा ओंख्रिजो जायामोन नोंथाङा
ओंख्रिया दालि आलु ओमफ्राय बेयाव भिन्दिखौ फ्राय खालामनानै गथा गथा माने बेयाव होदो आरो जो नोंथां
अ औ
ओ बेनि उनाव आ बिलाहिजों बान्दा कबिजों ओमफ्राय बुद गोथांजों चाटनि बानायदोंमोन नोंथां
औ जोबोरै मोजां जादों होमबा नोंथां दिनि खाजाया नुनानैनो गोथाव नुहुरखादों देहानि थाखायबो मोजां नों दा अर्गेनिक बुस्थुखोनो जादों
औ औ नोंथां
नोंथांजों आङो जेनेब्ला मोनसे बाथ्राखौ लाना सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
मानि सायाव थाङा बुंजागोन ना
आथिखालाव जोंना बारहावाया गोबां जानो हमदों एसे मोननो हागोना बे जोंहा टाउन सहरफोराव थांबा फोरमायनो हागोन नामा
ओ नोंथांनि निया नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम खेबसे बुंफिनबा आं मोजां मोनगौ आं मोजां खोनायाखै
दा आं बुंफिन ओ आथिखालाव जोंहा गोग्गो बार मोनैनि जाउनाव ओ सुबुं माहारिया मा मा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा सुंद'यै
औ हागोन नोंथां
दा गोग्गो बारहावा मोनजायैनि गुबै जाहोनफोरानो जाहैबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा जेरै गोदोबोथ' जोंहा जेनेबा गारि मथरा एसेबां गैयामोन दा नैबे दानि जुगाव जोंहा जोनु गंसे न'खराव माने मानसिफोरा साबाबा गंबा गारि बेफोरबायदि साइकेल बायदि सो जानो हमबाय गारि फोरा नोंथां। ओ बेनिफोरनिफ्राय ओंखारनाय जेरै उखुन्दै ओ बिदिनो आरो जोंहा मानसिफोरनि गाज्रि मानसि सुबुं अनजिमा बांबाय नालाय दा मैला दा खो दालायाबो बांखासिगोन ओ बे फोरखो गारनाय बेनिफ्रायनो जों आ ओगाज्रि बारहावा जेरै
औ।
आम बाराव जेरै हाद्रि गुन्द्राफोराव जेरै जोङो बायदिसिना बारजों लोगोसे माने गोबां थुला बायदि बेयाव गुन्द्रासाफोर थाफायो आरो ना बैफोरखौ जोङो हां बोनायाव जेरै गारिनि उखुन्दै गनायनिफाय जोङो जुदि बे उखुन्दैया बारजों गोरोबफानानै जोंनि गन्थंआव हाबोबा जोंहा हां लानायाव जोंहा सावस्रिया गोबां खस्थ' जायो। जायनि जाहोनाव जोङो सा हांथोनो थोनो मोनो। बा हां लानो हा हाया बेफोरबादि जानायखौ आं नुनो मोनो आ
औ नोंगौ नों थां थारैनो सैथो।
दा बेराफारसेथिं नायनो थाङोबा बुंनो थाङोब्ला दा जोङो दिनैनि जुगा जौगानाय होननानै जोङो न' सिङाव बा जोङो मबेल बा जों कम्पिउटारजोंल' खामानि मावबाय थाबा जानाय नङा। नंगौना नोंथां? मानोना जोङो फिजिकेलिबो जोङो एसे जोङो खामानि मावनोखौ जों सोलोंनांगोन।
औ औ
दा नों नोंथाङा गाव आं मोजां खामानि मावा आं मोजां फैसा खामायो आं जेबो जानाया आं बेमारखौ फाहागोन बिदि सानबा जाया मानो नोंथाङा एसि सिङाव जनानै मोजां खामानि मावोबोला बा नोंथाङा फिजिकेलि बा देहाजों बा आखाइ आथिंजों जेबो खामानिखौ मावाबा नों नोंथांनि देहाया माबायदि गो ख्रों थानो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
नोंथाङा सम दिहुननानै गावखौनो रैखाथि होनो थाखाय बा गावनि देहाखौ मोजांङै लाखिनो थाखाय नों नोंथाङा सिखारनानै मरनिं वाक खालाम एसे लांदां खुला जायगाफोराव मोजाङै थाबाय नंगौना नोंथां नोंथाङा फुङाव सिखारोबासो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंङो गुसु मोजां बारहावा बा जोंङो फ्रेस बारखो मोनजायो आरो
औ औ
मानोना बै समाव गारि घराफोरा जोंहा बन्द जाजो नालाय एसेबां खारा बेनिखायनो जों बारहावायाव ए एसेबां गाज्रि बुस्थु मोनजाया जोंङो मोजां फ्रेस जों अक्सिजेनखौ मोननो हायो
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंङा जोंनि सावस्रियाबो जों मोजां जायोबा जों मोजाङै थायो बेखौ आंङो सानो आरो दा नोंथाङाबो बेनि सायावनो फंनैसो माबाफोर बुंनो सानदोबा बुंजागोन।
औ थिगानो नोंथां बुंनायाबो ओ जोंहा फुङावनो सिखारनानै जुदि मरनिंआव थाबायबा ओ जोंहा गोग्गो बारहावाखौ जों मोन- जानो हायो आरोना बेजों लोगोसे जोंहा ओ फुंबिलि फुंबिलियाव सिखारबा जेनेबा हाग्रायावदि निहिर थाया होनोमबा
औ नोंथां औ नंगौ
लांदां आइथिंजों गायोब्ला जोंहा मेगननि पावारा एसेब्लाबो मोजां जायो आरो ना नोंथां ओ बे आरो बेवहाय फुंबिलियाव जोंहा गोजोन सुदेम बार फैयो बे खौ जोङो मोदोमाव नांबा जोंहा गोजोनग्लाय मोनो आरोना नोंथां। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे समाव फुंबिलियाव गारि मटर गारि आरो मानसे सुबुंफोरा थांलाय फैलाया खम जायो आरोना? बेनिखाय जोंनिया बेनि बारहावायाबो मोजां। जायो आरो गोग्गो बारावखौ जों मोनजायो आरोना। बेवहाय जोंना गोग्गो बारहावाया थांनानै जोंनि ओ हां लानाय जेनेबा लांसफोरा मोजां जायो आरोना? ओ सलासल जायो आरोना नोंथां बेखौनो आं बुंनो
उम
आरो नों थां मा होनो आथिखालाव जोंहा सुबुं अनजिमाया नांगौनिफ्राय बांलांबाय थादो आरो ना नोंथां न? ओ जेनेबा सुबुं अनज जिमा बांद्राय जानायनि जाउनाव मा गोहोम खोख्लैगोन जोंनि माबायाव आरोना जोंनि समाजाव नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा सुंदुङैब्लाबो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव नांगौनि बारा जाहोन जानायनि जाउनाव खोनादोंना नोंथाङा?
दा नोंथां हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों दे नोंथां।
दा आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथां दा जोंहा सुबुं अन थांनाय लोगो लोगोनो
औ।
जोंहा दिनै जानाय आदा खाजा बेनि सायाव जोंहा गोबां गोहोम गोलैगोन।
औ।
मानोना जोङो नांगौनिख्रुइ जोङो बांसिन नांगौ जागोन आदारखौ।
औ
जायखौ जोङो जेनेबा ओ आं एगजामपोल हिसाबै बिदिन्थि हिसाबै होनोसै।
औ
आखा जाया दं साबा मानसिनि जुदि बेनि जायगायाव दसजन जानांगौ जों एसेल' मोजां नङा नंगौना नङा नोंथां बेखायनो जोंनो जाग्रा मुवा जोंनो गोबां नांगौ जागोन आरो जेरै जोंहा थानो थाखाय न' गंसेयानो जायोमोन खिन्थु सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोन जोंनो गंनै न' नांगोन जेनेबा जों हमना ला गोबां न' नांगोन नोंथां औ बे बेखायनो जोंहा ओ जेरै जोंनि थाग्रा ओ जायगाफोराव जोंहा गोबां गोहोम गोग्लैगोन बेनि थाखाय जोङो गोबां नो जायगाफोरखौ जेरै द ओ दा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा गारि मथरा बांगोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बे गारि मथर बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा जेरै गंसे गारिनिफ्राय बा गंनै गारिनिफ्राय जेसेबा उखुन्दै ओंखारो दा जोङो जिटा गारिनिफ्राय बिनिख्रुइ बांसिन उखुन्दैया ओंखारगोन आरो जोंनि आबहावायालाय आबहावाया गुबुंले
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनफोरा बेफोरनो होननानै आं सानो नोंथां
औ औ
बुंनांगौथ गोबां दङ दा बुंनानै बुंजोबनो हाया आं जिखिनि बुंनो सानदोंमोन आं बेखिनिखौ बुंबाय नोंथां दा नोंथाङाबो एसे गुवारै फोरमायना होदो
औ नोंथां औ नोंथांनि बुंनायाबो सैथो जेनेब्ला जोंहा जामुंनि आरो बेनि गारि सलायनाय फोरा बांलांगोन आरो ना सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव नांगौनि बारा जायोब्ला आरो जोंहा थानाय जागा एबा आबाद मावनाय जागाया खम जालांगोन मानो होनबा सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो बिसोरनो न' बां खालामनो थाखाय मोनसे जायागाथ नांगोन बेनिखायनो जोंहा आबाद माव थाखाय जायगाफोरा खमिलांगोन आरो जोंहा आथिखालावथ' नों जोंना मा होनो सरकारि जब मावनाय बेफोरबो जोंनिया उसुबिदायाव गोलैगोन आरो ना बारा जोलांगोन नांगौनि बांद्रायबा आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा बुहुद गोबां जेंना जानो हागौ जेनेबा मोनसे जाय जेनेबा जायगायावनो गोबां सुबुं थाबा मैलाया बुस्थुआ सोमजियो आरो। जोंहा स्पे-स्पेस गुवार- गुवार जायगा होनाय बुस्थुआ थानाय नङा आरोना बेफोरबायदि जोंहा अरनबारिफोर दानफायनाय जालांगोन हा गैयिनि जाउनाव अरनबारिफोरखौ दानफायलाबायगोन मानसि बेवहाय न लुनो थागोन बेनि थाखाय जोंहा जि जुनारनि थाग्रा थावनिफोरा खमायलांगोन आरो ना बेफोरबायदि गोबां जेंना सोमजिगोन आरो। नोंथां। आरो आरो थाबो दानि बयैसो आवगायाव बुंखांलांबाय गारि मटर सालायनाया बांलांगोन नंगौ बेयो थारैनो सैथो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो -लोगोनो गारि लानाया बुरजा जागोन आरो बे बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया बांलांनिफ्राय बांलांबाय थानानै जोंहा सायाव बिरलांनानै बेफोर थांनानै बाराव मिक्स जानानै बारहावाखौ गाज्रि खालामगोन जायफोरा लान्स एबा स्टमानि प्रब्लेम दङ बिसोरहा गोबां खैफोद जागोन आरो। ना नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां जेंना दंबोबायो आरोना बुंनानै फोजोबनो हाया ओ जोंना टाइमाबो जाबायखोमा ना नोंथां?
औ टाइमा जाबाय नोंथां।
नोंथांजों
बि मोजां-मोजां खोथा बा जायखौ जोङो सोलोंना लानांगौ बा जाय बाथ्राखौ जों रायलायनांगौ बिफोरबादिबाथ' बाथ्राखौ आं नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै बा सावरायनानै गावखौनो जोबोर मोजां मोनदों बायजि बेफोरबायदि बाथ्राखौ गासिबो सुबुंनियाव जेन हाबो जेन रायलायनांगौ जोङो बेखौबा जों मावनांगौ बे थिगैनो
औ दे होमबा नङा नोंथां
आं बेखौनो सानखादोंमोन